औ हेलौ
औ मा खालामदों नोंथां?
अ दङ नै जिरायनानै दङ नोंथां ओरैनो।
नोंथाङा द ओरैनो दंब्ला। दसे मोनसे टपिकनि सा यावसो सावरायनो होननानै।
औ औ।
दोंमोन माने।
औ औ दे नोंथां दे आयदाखौ फोरमायलाय।
आयदा आयदाया टपिकआथ' बेनो जाहैबाय। जों साखोन-सिखो खोन थायोबा। देहानि मा मा मुलाम फाजायो? मामा खहा जायो? बिनि
हो औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन आ मोनसे जोबोद मोजां आयदा होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा औ जाय आयदानि बागै बुंदों बे आयदाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउजों ओ फोनांजाब। जानाय जिहेथु साखोन सिखोन थायोब्ला जोंनि जि देहानि हाल साल एबा हालोद बियो मोजां थाखोसिम फैयो
नंगौ अ बेथ'
औ औ लोगोसेयैनो। जोङो गोबां ओ बायदि रोखोमनि बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ दानायाव माने मोनसे पजिटिभ एनारजि फैयो आरो जेन'बा आ जिहेथु साखोन सिखोन थायोब्लासो। जोंनि साननाय हनाय जोंनि ओ मोनदांथि जोंनि सानस्रि एबा जोंनि सोरगिदिं आ जेसेबांखिनि जि आबहावाजों जोङो ओ कानेक्सनाव थाबाय थायो एबा मोगा मोगि जाबाय थायो सानफ्रोमबो। बेफोरखौ जोङो माने ओ मोजाङै मोजां जोङो ओ सौसिबाय थानो हागोन आरो जेन'बा आ बे मोनसे सुंद' फोरमायथि नोंथां जिहेतु साखोन सि खोन थानाया ओ बेफोरखौल' फोरमाया साखोन सिखोन थानाया जेन'बा जोंनि आखल आखु जोंनि ओ जोंनि बेबहार जों गुबुनजों माबोरै मोगा मोगि जायो एबा गुबुनखौ जोङो माबोरै आ बरनायो गनायो आरो मोनथिनो लुबैयो बेफोर गासिबो जोंनि साखोन सिखोननिनो मोनसे बाहागो होननानै आं सानो नोंथाङा
औ
औ थ' गिबियावनो आं बुंगोन जे साखोन सिखोन थानायनि जोबखौहायै माने सुबिदा दङ खाबु दङ जाय खाबुखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो लो गोसेयैनो ओ बिनि जि जोंनि देहानि फारसे एबा जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय आबहावानि जि जोंनि सायाव नारसिनथाय बेयो जोंखौहाय मोनसे गोग्गो देहा दानायाव मोनसे गोग्गो आबहावाजों गोरोबनायाव जोबोर हेफाजाब होयो आरोना नोंथां
औ।
नोंथाङा नोंनि नोंनि बागै साखोन सिखोन थानायाव सुंद'यै बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन जिहेथु जोङो पार्सनेल दिडिटेल्स सेयार खालामनो हाया थेवबाबो नोंथां जेन'बा आं बुंगोन जे साखोन सिखोन बावैसो फोरमायनाय बायदि आं जेन'बा नोंथांखौ जि बुंदोंमोन ना। साखोन सिखोन थानायाव जोंहा ख' हायै सुबिदा दङ खाबु दङ। जाय खाबु फो खौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया।
औ।
से नाम्बाराव आं बुंनो सानदोङो जे साखोन सिखोन थायोब्ला जोंनि सानस्रिया गोग्गो जायो। नैथियाव आं बुंनो सानगोन साखोन सि खोना जोंनि ओ जोंनि गोसोनि जि आबहावा बेखौ मैलानिफ्राय सोराङाव लाबोयो। बेनिफ्राय आं थाम नाम्बाराव बुंनो सानदोङो साखोन सिखोन थायोब्ला जों गोबां बायदि रोखोमनि इसिङारि एबा बायजोआरि बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो। लोगोसेयैनो ओ आङो आरोबाव माखासे जेन'बा बुंदेरनो सानदोङो जे साखोन सिखोन थायो बा जों जोंनि जि साननाय हनाय एबा ओ जोंनि जि बायजोआरि जुक्तिफोरजों आरो बेनि अनगायैबो। साखोन सिखोन थायोब्ला जोंनि ओ जि मोनसे इसिङारि गान्थि जायखौ जोङो माने मा होननानै बुंगोन ओ इन्टारनेल इमसन्स बियो मोनसे माने ओ जोबोद गोग्गो जानानै फैयो आरो। गासैबो रोखोमनि प्रब्लेमसफोरजों जेंनाफोरजों जुजिनो हानाय मोनसे गोग्गो देहा जायो नोंथां।
औ औ औ।
ओ थ' बेफोरो जोबोद सुंद' ओ मोनसे बरनायनाय बेनि अनगायैबो साखोन सिखोन थानाया जोंनि सोलेर देहा बेखौल' साखोन सिखोन लाखिनाय नङा जोङो बेनि अनगायैबो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय जि मैला जाबोर जाथोर आबहावा बेफोरखौबो। जोङो साखोन सिखोन खालामनानै लाखिनांगौ नोंथां ना।
औ नंगौ।
नोंथाङाबो फोरमायदो एसेसो ना।
औ। साखोन सिखोन थानाय होनबाथ' बियो जोबोद गोनांथार आरो जोंनि थाखाय। जों गासैनिबो थाखाय। मानि होनोबा साखोन सिखोन थायाब्लाथ'
औ।
बिराद माने प्रब्लेमफोरखौ नुहुरो आरो जोङो जेंनाफोरखौ जेंनाफोरजों भुगिनांगौ जायो। जेराव साखोन सिखोन थायाब्ला बेमार आजारबो जानायनि चान्स थायो माने बेल' नङा। साखोन सिखोन थायाबा गोबां जानायनि समभाबब थायो आरो।
औ औ नंगौ।
ओरैनो सरासनस्रायै साखोन सिखोन थायाब्लाथ'। गावखौनो गावबो लेथ्रा मोननानै लायो।
औ औ।
हो?
नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथो बाथ्राफोरखौनो बुंदों। जेहेतु ओम साखोन सिखोन थानायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो गावनि देहाखौ साखोन सिखोनै लाखिनायनि अनगायैबो आं बावैसो बुंनाय बायदि आरो जेन'बा जोंनि बायज जोआरि एबा इसिङारि जि ओ देहानि अंग' एबा जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय आबहावा बेजोंबो जोङो साखोन सिखोनै गोरोबनो हानाय जानो नांगोन। ओ गोग्गो आबहावायाव थायोब्लासो जोंनि सोलेराबो गोग्गो जागोन नों साखोन सिख खोन थायोब्लालाय मा जानो जुदि औ जोंनि साखाथि बाखाथि ओनसोला जुदि लेथ्रा जायोब्ला गोग्गो नङि जायोब्ला जों बेरामाव हाजार जेसेबांखि साखोन सिखोन थाया मानो जों बेरामाव गोग्लैखागोन आरोना नोंथां।
औ बेथ' नंखागौ।
औ औ जेरैहाय जोङो ओ गिबियावहाय आं बुंगोन बिफां लाइफां गायनांगोन मानसिफोरा सानगोन आरो बिफां लाइफां गायनाया साखोन सिखोनजों माबोरै लोब्बा दं होननानै? नाथायबा बेबायदि नङा । ओ जों बिफां लाइफां फाङा जोंनि आबहावानिफ्राय गोबां मैला मुवा बेसादफोरखौ सोदाङो। जायनि थाखाय औ जोंनि साखाथि फाखाथि थासारियाव थानाय जेसेबांखिनि मैला बिजानु एबा गाज्रि मोनामनाय गाज्रि मुवा बेसाद बेफोरखौ बिफां लाइफाङा ओ जोबोद खम बिबाङैब्लाबो एबा गोबाङैब्लाबो सोबनानै सोबख'नानै लायो आरो जेनबा औ जों जिहेतु बयबो मिथिगौ बिफां लाइफाङा ओ गावनि सोर गावनि आदारखौ गावनो बानायनो थाखाय बारमणडलाव थानाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सो सोबनानै लायो। बेनिफ्राय सोरांबिजिरख' दानाय आयदायावहाय अक्सिजेन एंगारनानै जोंनि आबहावाखौ सोदाङो। आरो बेफोरनि अनगायैबो। औ बेफोरनि अनगायैबो जोङो जेब्लाबो सुबुंफोरजों मोजाङै गोग्गो फोनांजाब ओ लाखिनांगोन। जिहेतु औ जोंनि सानस्रियाबो जों मा सानो जों मा बाथ्रा बुङो जोंनि आखुथाया माबायदि बेफोरबो साखोन सिखोन थानायनि मोनसे बाहागो आरोना नों थां
नंगौ
औ औ जुदि जोङो गुबुनजों मोजाङै रायज्लायाबा जोंनि सानस्रिया खेंख्रा जायो जों सानो जे ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ जोङो माने निगेटिभ साइदथिं सानो आरो जे ओ बिथाङा बेब बायदि औ बिथाङा बैबायदि बेफोरबायदि बेखायनो माने आंनि बुजिनायाव आं साननायाव जोङो सुबुंफोरजों जेब्लाबो गोग्गो सानस्रिखौ लाखिनांगौ आरोना।
औ नंगौ।
औ बरनायथिखौ नों थाङाबो लाखिदो एसेसो?
औ बिदिनो गोग्गो सावस्रि थानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां। बेजों लोगो से गोग्गो सावस्रि थायोबा जोंनि साननाय हनायफ्राबो मोजां जायो पजिटिभ। बिदिनो नों गोग्गो सावस्रि लाखियाबा जोंनि साननायफ्राबो जोंनि साननायफ्राबो
औ
मोजां जाया।
औ औ नोंथाङा एसे औ नोंथाङा एसे जेनबा मा मा हाबा मावोब्ला जोङो गोगो सानस्रि एबा गोग्गो सावस्रिखौ अरायथा खालामनानै लाखिनो हायो एसे फोरमायजागोन नामा ना?
औ गोग्गो सावस्रि खालामनो थाखाय जों दहाय नों बुंनाय बायदि बिफां गायनांगोन।
औ औ
गावखौ जेब्लाबो साखोन सिखोन लाखिनांगोन। गावखौल' नङा गावनि साखा थियाव थानाय
औ
गासिबो जाबोर जाथोरफोर प्लास्टिक फ्लुस्टिक एफोरखौ मोनसे जायगायाव डास फिनफोराव साखोन सिखोन खालामनांगोन। इदिनो लाइमोन फोरखौ जों ज'मा खालामनानै बेफोरखौ मावनो हायो आरो।
औ औ नंगौ।
बिदिनो साखोन सिखोन थानायाथ' जोबोद गोनांथार।
औ
जायनि थाखाय जों मावनांगौ आरो लाइमोनफोरखौ लानानै ज'मा खौसेयै
औ औ एवारनेस औ औ
तिमै खौसेयै मावाबाथ' हारसिंबो हाजोब माबा नालाय
हारसिंबो हाजोबा औ औ थेवबो जोङो गावनिफ्रायनो जागायजेननो हायो ना नोंथां
औ गावनिफ्रायनो जागायजेननो हायो
औ औ औ औ नंगौ
बिदिबा ज थ'सिगोन नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां दे औ औ
थाबाय नोंथांनिसिम बे बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय
औ औ जागोन दे नोंथां नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय
औ दे
औ